हेलौ
औ नोंथां खोनाद दोंना आंनि रायज्लायनायखौ नोंथाङा?
औ खोनादों दे नोंथां
औ औ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आङो ओरैनो सालोंगासिनो र' नोंथां। नोंथाङालाय माथो खालामदों?
दा बेलासिनि ओरैनो जिरायनानै दं आरो नोंथां।
अ नोंथां मा खबर?
औ खबराथ' बिदिनोसै गेजेरावनो दं।
अ अ नोंथां होनबा दिनैयो आंनियाबो खबरा मोजाङानो दे नोंथां।
औ औ
औ
नोंथाङा दिनै मा ओंख्रि जाखो खोन्थानो हागोन ना?
औ आङो दिनैओ लेस्रा भाजा आरो दालि ओंख्रि जानाय जादों जोंहा नोंथांमोननि न'आवलाय माथो जानाय दि
ओ जोंनिया आलुजों नाजोंमोन ओमफ्राय नोंथांनि बायदिनो जोंनियाबो जोंनिथिं सबायबिमा होनो लेस्राखौ सबाय बिमा फाजा आरो।
औ औ आंबो गिबियाव मिथियामोन बिदिनो दास सो मिथिलांनो हमबाय सबाय बिमा
औ औ औ
होमबा नोंथाङा दिनै मानो रायलायगोन
ओ दा नोंथांनाव आङो ओ कल हरनायनि माबायानो जाहैबाय दा थास स' बे स' थास' थास' बेफोरनि बारै एसे सावरायनो थाखाय नोंथाङाव कल खालामनाय जादों आरो दा नोंथाङा एसे एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो
अ औ थास'खौथ' जोङो उ सानिफ्राय सिंसिम गासैखौबो जाजायो आरो थास'नि जोङो आइ थिंखौबो जानो हायो थास'नि बेदरखौबो जों हायो आरो थास' बिथुरिबो जानो हायो। आरो थास' बिबारबो जानो हायो थास'नि जों माने गासैबो बाहागो नो बा अंगखौनो जों जानो हायो
औ औ
थाङा फोरनि माने माखौ जानानै बांसिन साबजाथाव मोनो आरो मोजां मोनो
औ औ आं थास' बुङोब्ला नोंथाङा थास'नि गासैबो अंग'खौनो जानो हायो होनदों नङा होमबा नोंथां दा आङो थास'नि गासै मोजां मोनो आरो थास' खौनो गासैखौबो जानो मोजां मोनो ओ बा आङो थास' आथिंखौ जे जोंनियाव मानसिफ्रा एसे एवनानै जायो बेखौ एवनानै जाबा आं बांसिन मोजां मोनो आरो खायसे से एवनायखौ जाफेर से बुङो ओंख्रिसो जायो होनना बुङो खिन्थु जोंनियाव एवनायखौ जानो मो जा नुनाय मोनो आरो ओमफ्राय जोंहाबो जायो नालाय दा बेखायनो एवनायखौ बांसिन गोथाव मोनो आरो दा नोंथाङालाय माखौ जानो माखौ बांसिन जानो मोजां मोनो?
आङो थास'नि आंबो आथिंखौनो जानो मोजां मोनो आरो थास'नि बिबारखौ गोथाव मोनो आरो नोंथाङा बे बुंबाय थास' आथिंखौ नोंथाङा जानानै गोथाव मोनो होननानै दा थास' आथिंखौ माबोरै संनाय जायो नोंसोर जायगायावहाय बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां दा जोंनि जायगायाव थासारथिंखौ जों
औ।
जोंनियाव आं बांसिन जायो होनबा थास'खौ बांसिन ओरैनो गोजा गावनो एवनानै जानायखौ मोजांसिन मोनो आरो दा थास'जों थास' आथिंखौथ' गोबां जानो हायो नाजोंबो जानो हायो आरो थास' आथिं थास' आथिंखौ जोंनिया दाउ लकेलजों जुदि जायोबा न'नि दाउजों जुदि जायोबा जोंनिया एसे खोनानाय बेबायायदिब्ला आंनि गोदोनि जेनेबा खोनानाय बायदिब्ला थास' आथिंजों न'नि दाउजों जुदि जायोबा न'नि दाउआ ओ गोबां बानाय मोनदों आरो जोंहा बेखौ जान थास' आथिंजों दाउजों थास' आथिंजों नाजों ओमफाय थास' आथिं गो
औ
जा बेखौ एवनाय बिदि थास' आथिंजों संनाया बेखौ नुनाय मोन्दों आरो आङो बेनि अन थ' आं बेलेगजों संनाय नुनो मोनाखै खै दा नोंथाङा बेलेगजों संनाय खौ नुफेरबाय नामा?
आंबोथ' बिदि नुफेराखै दा जोङो नोंनिफ्राय जिबायदि मिथिनो मोनबाय बिदिनो जोंनिखिजाबो बिदिनो होननाय जायो आरो
औ औ
नोंथाङा थास'नि आथिंखौ संनो रोंगौ ना रोङा
ओ रोंगौ नोंथां
औ
नोंथाङा थास'
औ नोंथां मा बुंदोंमोन
औ थास' बेदरखौ नोंथाङा जानानै माबायदि मोनो
थास' बेदरखौ' जानाय मोजाङानो मोनो खिन्थु एथ'बांबो जानो लुगैया आरो थास' बेदरखौ ओरैनो सम बोथोरनि समाव जानाय टाइमाव जायो आरो
औ औ
थाङालाय थास' बेदरख जानानै माबायदि मोनो?
ओम आंथ' बुंनो थाङोब्ला थास'आबो जोंना हाग्रानि थास' आरो न'आव गायनाय थास'बो थायो नङा होमबा दा आङो बै नो न'आव थानाय बै थारुनखौ सो मोजांसिन मोनो नो बा बे न'आव गायनाय थास द बारा मान नालाय बेखौ आङो मोजां मोनो औ बे हाग्रानि आरो एसे म दोननाय खोनादों बे बेंखायनो आङो हाग्रानिखौ एफा हाबजानाय मोना आरो आंनि थाखाय
औ
औ
दा नोंस माबा नोंथांनि न'आव जेनेबा बे थास'खौ नोंथाङा बुंबाथाय म मानि थास'खौ खायसे गायो थायसे जेनेबा माखासे जेनेबा अबेबा थास'आ हाग्रानि जेनेबा रज'यो नङा होमबा नोंथां दा नोंथांनि न'आव ओ थास'खौ न'आव गायनाय दंना गैया?
ओम बुंनो थाङोब्ला थास'आबो गोबां रोखोमनि थायो थास'आ जों नावथ' बिदि थारुनाथ' गैया जोंनियाव दङ बेयो माना कुसु होननाय नोंथाङा सिनायोना सिनायाथाय
ओ नोंथां आंथ' सिनायनाय नङा बेखौ जिखुनु थास' थास' होननानै मिथिजोबो आरो गासैखौ नामजों मिथिनाय जायाखै
अ औ बे मानाकुसुनि बिफाङाहाय जोबोद गिदिर जायो उम बेखौ बबेबा बोसे बोथोरावसो जानो हायो आरो ना नोङाबा बियो गोबां मानोनो आरो बिहा सायनायनि गोबां आयदाबो मजाहैबाय बेखौ जानला मोनला संनानै जाबोलाबो गोबां माननाय जायो होननाय खोनादों बिदि बिदिनो आरो थास' फोराबो दुदालि थास' हादों बेफोरबायदि आरो बेफोर दुदालि खौथ' ओ बे गांखंखौ जानो हायो होनना बुंदों आरो
औ औ
दा नोंथाङा दुदालि थास' खौ होनदों ना
औ औ
दा बे दुदालि थासखौ आं दा नोंथां होननायखाय गोसोआव फैबाय आरो जोंनावबो दङ। आरो आं बे दुदालि थास'नि बे गांखंखौ जानो हायो होन्दोंना नोंथां बेखौ जानोबो जोबोद मोजां मोनो आरो बेनि गांखंखौ।
औ औ
आरो बेदराबो जानो मोजां
औ आङो थास' दुदालिनि बेदरखौ माने जायो होनाय मोनथिफेरामोन आरोना दिनै नोंथांनिफ्राय मिथिना बाय
जोंनिथिं थास'नि बे बेदरखौबो जायो।
अ अ
दा नोंथाङा ओ बे थास' बिबार थास' बिबारजों फोरा गोबां जायो नङा नोंथां आ नोंथाङा थास' बिबारजों अमाजों खौ जायो ना जाया नोंथाङा।
आङो थास'जों अमाखौ जोबोरैनो गोथाव मोनो आंबो जायो नोंथाङा जायोना जाया जाखो?
ओ नोंथां आं आरो अमाजोंखौ गोथाव मोनो आंबो जायो ओमफ्राय दा नोंथाङा थास' बिबारजों अमाजोंखौ संफेरबायना संफेराखै?
आंथ' बिदि संफेराखै
औ औ औ।
नोंथाङा संफेरबायना।
औ नोंथां संफेरबाय।
अ बिदिबा थास'जों अमा बेदरखौ माबायदि सङो नोंथाङा नोंथांनि आयदायाव बेखौ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनिया थास' बिबारजों आरो अमाजों जुदि संनोब्ला जोंनिया अमाखौ संग्रोनानै लाग्रोयो सिगाङावनो।
औ औ।
ओमफा बेनिफ्राय ओ अमाखौ सं फार्स्टआवनो अमाखौ खायसे रुयो खायसे रुवा नङा होमबा नोंथां खायसे ओरैनो रुवालासिनो सङो। खायसे रुग्रोनानैसो सङो। जोंनिया बेबायदिनो रुग ग्रोनानै सङो आरो बेनिफ्राय संनानै। फार्स्टावनो गासिबो ओ होनांगौ बुस्थुखौ होजोबनानै। ओ अमा बेदर खौ संनानै होनांगौ बुस्थुखौ होजोबनानै ओम बिदिनो दै होग होग्रोनानै अमा बेदरखौ एसे मोनहोग्रोयो आरो। ओमफाय बिनिफ्राय थास' जिथु थास' बिबार बेखौ होसनो आरो होसन्नानै ओम एरनानै बिदिनो जोंनिया बे थास'नि थाखाय जोंनिया मानो बेबायदि होननानै दै गुदुंखौ होनाय जायो। गुसुखौ होआलासेनो दै गुदुंखौ होयो। खायसे जोंनिथिं दै होआलासेनो जिथु बे माइरं सुनानै दोनो नङा होमबा नोंथां। रन्दैया औ बेखौ जोंनिया बे फार्स्टनि बेखौ दोननानै जोंनिया बेखौ होनाय जायो खायसेखौ नुदों आरो होनाय
औ
ओम ओमफाय बिनिफ्राय थास' बिबारखौ होसननानै जोंनिया बिदिनो मोननांगौसिम दै होनानै बिदिनो मोनहोनानै संनाय जायो आरो
औ औ
दाथ' आं बेखौनो मिथिगौ आरो नोंथां बिनिफ्रायथ' माबायदि संबावो बेनि बेलेग ओ बेखौ जिखुनु आं बेखौ संफेरबाय बिदि संफेरबाय नालाय बेखौ मि मिथिदों आरो दा नोंथां समाबो जाबा बाय नङा होमबा? रायलायै रायलायै दा दोनथ'नोसै होनबा नों नोंथां
औ दे दे औ औ